हेल' हेल' नोंथाङा खोनादोंना हेल'
हेलौ। हेलौ। खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ।
औ औ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे जायदानि सायाव सावरायनो होनना फन खालामदोंमोन औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ नंगौ नोंथाङालाय।
औ खोनादों। बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ बिदिब्ला जोङो बैसागो फोरबो फोरबोनि सायाव सावरायलायनि नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला गिबियाव जोंहा आङो नोंथांनो बैसागोनि बागै एसे फोरमायग्रोसै ना।
औ दे जागोन दे फोरमायदो बिदिब्ला।
औ बैसागो होनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ जेरैहाय जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने जोङो बैसागु जोबोर माने गाजा गोमजायै फालि फालि बोयो आरोना ओ बे बैसागुखौ जोंनि बैसागोखौ मोननै बाहागोआव राननो हायो। ओ मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो आरो। गिबियाव जों मोसौ बैसागोखौ फालिग्रोनाय जायो। मोसौ बैसागुखौ जों सैथो दाननि जोबथा सान एबा खालाराव जों मोसौखौ थुखैहैनाय जायो। मोसौखौ थुखैनायाव ज जोंहा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ नांगौ जायो। जेरैहाय ओ फान्थाव ओ थराय डिग्रि लिटि। पायनालाव आरो बेबादिनो हालदैफोर नांगौ जायो आरो।
औ।
बेफोर बेसादफोरखौ जोङो ओं जा दिनहाव जोंहा मोसौ थुखैगोन बे दिननि सानसे आगोलावनो मानो जोङो बुथुम खानानै दोननाय जायो आरो ना। ओ बुंनो थाङोब्ला बेजों ओ मोसौखौ ओ फोथाराव लांनायाव जोंहा दिग्लिलिथि बिलाइजों बुज्रावनानै लांनाय जायो। म बुनाय जायो जोंहा जेन मोसौ मोसानायाव जोंना बेमार आजार सोमजिया बेनि थाखाय जों बुंनाय जायो आरो जों मोसौखौ फोथाराव लांङो। लांनानै जाम्फै एबा नालाफोराव थुखैहैनाय जायो। ओ बे मोसौ थुखैनाय समाव जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंहा खुगा मेथाइख दंङ आरो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बे मेथाइआ जोंहा माने गोदो गोदाय समनि निफ्रायनो जोङो माने ओ मेथाइ खनबोदों आरोना मोसौ होनाय समावहाय औ बेनि उनावहाय। जोंहा मोसौ थुखैनायनि थुखैनाय समाव जोंहा मोसौनो माने जोङो फोथा फुननाय जायो आरोना फोथा गोसोम। बेखौ जोङो साराय एबा खान्थानि हांगारखौ हल'नानै बेयाव थाव गुबै फोननानै। खायफा खायफा थालिरखौ औवानि बिजौखौ माने गाव थ खालामनानै बि बिबार महरनि खालामना माने बेखौ मोसौनि बिगुर ओ बिखुंफोराव मे माने गासैयावबो मोदोम गंसे माने फुथाफुननाय जायो आरोना। ओ बेखौ मानो फुनो होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा माने गोदो गोदाय समाव माने आजै आजौमोननि समाव माने ओ जेन ओ मोसा लख्राफोरा जाया अरनबारियाव हगार हरबाथाय बिगुमै या बेनि थाखाय माने जोङो होनायखौ फोथायोम माने बेयो दासिमहालागै जोङो फोथाय यो आरो ना ओ आरो बेनि उनावहाय जोंहा मोसौखौ माने बे साननि थाखाय माने उदाङै हगारना होनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो जोङो मोसौनि फागाखौबो एबा दिरुंखौ सोलायनानै माने जोङो गोदानै ओ बेबादिनो गोदानै फागा होनाय जायो आरो। ओ बेखौ मानो होनाय जायो होनब्लाथाय जोंहा माने ओ जेन बिसोरनावबो गोदान बोसोरनि गोदान बेफोरबादि ओ जिनिसफोरखौ होनाय जायो आरोना। ओ बेजों लोगोसे जोंहा बे मोसौ थुखि खालि सानाव जोंहा गोखा गोखै मैगं जायो आरो। बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि मिथिंगायाव मोननाय सेजौ से था मैगं थाइगंखौ जों बुथुमना जानाय जायो जेरै थाराय दिग्लिलिओ बिफोरनो गोबां रोखोमनि जेरै जोङो खुंखा दिंखिया खारौ खान्दाय बिलाइ माने बेफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो आरोना बेफोरखौ मानो जानाय जायो होमबा जोंहा जेन जोंनि देहा सोलेर बेमार आजारा सोमजिया बेनि थाखाय जानाय जायो आरो। ओ नों आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों।
औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय मोसौखौ माबा दिहाय थुखैनाय जायो नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नंगौ जोंनि ओनसोलावबो थिग नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदिनो बेबायदि गासै नेमफोरखौनो लाना नै मोसौखौ थुखैनाय जायो जोङो बे मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां फालिनो बुथुमनानै लाखायो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जेरै लाव फान्थाव थाव खाथ्रि बिलाइ हालदै गोथां बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाखायो। आरो बेनि अखानायै जोङो फुङावनो बे बुथुमनानै लानाय लाव फान्थाव हालदि आरिखौ जोङो हानानै लायो गल गल बेखौ हाना लानानै जोङो माला सुयो नङा होमबा बे मालाखौ जोङो मोसौनोबो गानहोयो आरो जोङो न'आवबो जोङो खेबनानै बा आलायनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो थु खैनायावबो फोथाराव बा दुब्लियाव लां फानाय जायो बेखौ बेखौ ओ फोनै फोनै जोङो थुखैनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ आरो बेबायदिनो थाव गुबै ओमफ्राय बे खान्था बा सारायनि हांगार दि उनानै लानायखौ थाव गुबै बा थाव गोथांजों लगायनानै जोङो फोथा फोननाय जायो आरोना मोसौनि बेबायदिनो थुखैखां आरिखां जोङो मोसौखौ बे फोथाराव हगारना नानै होबोनाय जायो आरो औ बेनि उनाव ओमफ्राय आरो मोना मोनायावसो जोङो बेखौ लाबोनाय जायो लाबोनानै जोङो मोसौ गलियाव फागा गोदान बावफैनाय जायो फाखा गोदान लोगोसे गय जरा फा थै जरा दिंखिया थुलुंसि माइरं बेखौ लानानै जोङो आलारि बाथि सावनाय जायो मोसौ गलियावहाय
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो बे मोसौ बैसागुनि दिना थाङो आरो बेनि अखानायै जोंनि मानसिनि बैसागुआव फैयो नङा होमबा?
औ नंगौ
औ बे मानसिनि बैसागुआव जोङो फुङावनो सिखारनानै बयबो साफा सुफा न'फोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै दुगैस्रां लोबस्रां बयबो जों
उन्दै आ गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेरा उन्दै खौ जोङो मान होयो थि बेफोरबायदिनो जोङो मान होलायनायखौ जोंनि गामि ओनसोलफोराव नुनो थाङो आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो जोङो ओमफाय बिनि उनाव जोङो बैसागो मागिनो ओंखारो गामि गामि न'खर न'ख न'खर बयबो बोराय बुरै से सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' ज' सोरबाबा हानजा हानजा ओंखारो गथ'आ गथ'नि एक्सट्रा सेंग्रा सिख्ला एस्रा आरो बोराय बुरि बेबायदि न'खर न'खर मागियो आरो जोंना बैसागु बोथोराव
औ
औ थिग नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेबायदि बैसागो मागिनाया माबायदि बायायदि सोलिगासिनो दङ?
औ बुंनो थाङोब्ला ओ बैसागो जोंना बैसागो मागिनाय बा बैसागुखौ जोंहा माने मानसिनि बैसागुखौ जोंहा हाबथासे एबा स्नि सान लानाय जायो आरो ना
औ
ओ बेहाय जोंहा बै सागोनि जिहेतु सेथि खालाराव जों माने गावनि बियो ओम बिमा बिफाखौ खुलुमनायजों लोगोसे माने जोङो गामिनि रायजो राजा गिदिरफोर फोरखौ जों खुलुमनाय जायो। बोर लानाय जायो बेजों लोगोसे जोंनि उन्दैफोरनो माने जों अननाय होनाय जायो आरो ना
औ नंगौ
बेनि उनावहाय जोंहा ओ बेनि सानसे उनाव ओ दुइ थारिख बेफोरनिफ्राय जोंहा मोसानायखौ जागायजेनो आरो ना ओ बेहाय जोंहा ओ गोबां रोखोमनि ओ दामजु देग्रा लानानै जेरैहाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेफोरखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ? जिहेथु जोंहा बे बेफोरखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फोरनि दोरोङारि दामजु देग्रा बेफोरदि हिसाबै मान लायो आरोना ओ बेनि उनावहाय जोंहा हिनजावसाफोरा दखना बिदन गोमो बेबायदिनो रेगे रेगांनि फास्रा गोजा बेफोरबायदि लानानै जोबोद देलाय मालायै साखोन सिखोनै बेबादिनो हौवासाफोराबो ओ गामसा गोथां बेबादिनो गस्ला गुफुर आर'नाइ आरि लाना माने जोबोरैनो ओ बैसागुखौ रंजाहैनाय जायो आरोना। ओ जोंनि खाथि थि खाला ओनसोलाव माने जोङो जोबोद बेबादिनो गाजा गोमजायै रंजानाय जायो बयनावबो खाथि खाला नखर नखर हाबनानै मागिनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे जोंहा बुंनो थाङोबा आथिखालाव माने गोदोनिख्रुय गोदोनि बैसागो आरो दानि फैस गोबां फारागथि नुनो थाङो आरो ना बुंनो थाङोब्ला।
औ नोंगौ।
जेरैहाय जोंहा गोदो-गोदाय बयबो माने खुगाजों खुगा बेफोरबायदि ओ मे थेग व मेथाइ खनलायनानै जोङो माने मो सायोमोन आथिखालाव अब्लाबो माने खायफा खायफाखौ नुनो मोनो जे गोबां माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव मोसाफैयो जेरै- टेप रेकरडिं, एडिय, मबेइल नि रेकर्डजों बेफोरबायदि ओ मेथाइ दामनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ना ओ बुंनो थांला बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा फारागथि। ओ आरो जोंहा बै सागो जों लोब्बा लानानै जोंनि दा ओनसोलफोराव माने ओ गोबां बेफोरबायादि फांसन आरि खुंनायखौबो नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां। बेहाय जोंहा बेबो जोंनि फारागथि बुंनो थां अब्लाबो मानोफ्राय जोङो गोबां थुनलाइयारि बादायज्लायनाय आरिमुवारि बादायज्ला जेने माने जों बिफोरनिफ्राय ओ गोबां माने ओ गियानफोरबो बु थुमना लान हायो आरोना। एहाय बेयाव जोङो सासे उन्दै गथा माने थाबै बुंसिनबाय खेला धुला बायदिसिना खेल ला गेलेनायनि गेजेरजों माने जोङो गोबां साहस मोन नो हायो जेरै जों मिथिखौ मिथिनो हायो। बेबादिनो ओ सासे गथ'आ जौस्राङाव थांनानै जेरै बुंसिबनाय बादायज्लायनायाव बाहागो लाब्ला बिहा माने गोबां गियानफोरखौ मिथिना मोनो बेजो जों लोगोसे जोंहा ओ लास्ट बेफोरबादि फांसनाव जोंहा गेवलां मेल खुङो नङा होमबा? बे जोंहा गोबां गिदिर गिदिर रोंगौथिफोर खौ लाबनानै माने बिबुंथि लाखिनो हा होयो बेफोरावबो जोंहा गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो जों खोनासंनानै आरोना।
औ नोंगौ नोंथां जोंना समाबो जाबाय। नोंथांजों गोनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों।
नोंथां नोंथांनिसिमबो औ। औ दे नोंथां।